अ हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
आंङो नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नों थां नोंथाङा सावरायनो सम दंना नोंथां?
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन औ।
औ दा जोंनि बे ओ दैज्लां बोथोर दा जोंहा गाहायै बेयाव माइ आबाद मावो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो नोंथांजों ओ सावरायनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथां।
औ औ औ औ हागोन दे नोंथां।
दा औ जोंहा माइ बुंङोबा जोंहा बर'फोरा बा जोङो दैज्लाङाव गाहायै जों माइ आबादखौनो मावनाय जायो दा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गोबां ओ माइ जोलै बा माइ ओ माइ दङ दा बेफोर जाहै माइ माइसालि आसु माइ माइ बेबायदिनो माइब्रा गोबां दं आरो बेबायदिनो। आरो दाथ' गोबां गोदान गोदान ओंखारबावबायसो नोंथां। दा बाहादुर माबा गोबां अनजलि माबा माबि ओंखारबावबाय आरो दानि जुगाव।
औ औ नोंथां।
दा थिग बेबायदिनो जोंनो माइ गायनो थाखाय जोंनो गिबियाव जिखियानो जाया मानो जोंनो मोनसे ओ माइ जोलै नांगोन। बेनि उनाव जोंहा ओ फोथारनांगोन जाय जायगायाव जोङो ओ आबादखौ बा माइ आबादखौ मावगोन बेनि थाखाय जोङो फोथारनांगोन आरो। दा फोथारा माबायदि जानांगोन होनोब्लाथाय जोंहा ओ बोरि जानो नाङा आरो। बांद्राय बोरिबाथाय जोंहा दै दैनि प्रब्लेम जायो बा दैनिया आंखालखौ नुजाथियो बेनि थाखायनो जोङो बाराद्राय बोरियाव जोङो माइखौ मोजां जानाय नुवा आरो बेनि थाखायनो जोङो एसे दलहा बा दै थाग्रा जायगा बेबायदि मोनोबाथाय माइआ जोबोर मोजां जायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो ओ गिबियाव माइ जोलैखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव मोजांहाय सोनानै जोङो बेखौ खाथेनानै फुख्रि बा दंग'नि दै ओ बेबायदिनो दैमानि दै बेफोरबायदियाव मोजां खानानै खाथेनानै जोङो गन बायदिसिनायाव खानानै दोनगोन आरो बिखौ जाहाथे बियो बुखारनानैबा बेलेगाव थांलाबाया बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि ओ मोजां ओ खाथेनानै सोमना दोनगोन सोमखांनानै जोङो बेबायदिनो जोंहा खोथिया बारिनि गोनांथि जागोन। दुलिबाव दुब्लि बारियाव बेबायदिनो खोथिया बारि खौ जोङो गिबियावनो खारायनानै लागोन खारायखांनायनि उनाव जों आलिफोरखौ दाननानै आलिखौ खोखोना लागोन आरो। जाहाथे बेयाव दैया मोजां थायो जेब्ला दैया मोजां थायो अब्ला जोङो बेखौ खेबसेयैनो ट्रेक्टर बा गोदोनि दिनावथ' जोंहा ट्रेक्टर गैयामोन थेवबो जोङो दानि मुगायाव ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबनायखौ जों नुनो मोनो। दा मोसौनि हालखौनो नुला होननो ओ थांबाबो गाज्रि जानाय नङा दा जोङो खेबसेनो बेबायदिनो ओ ट्रेक्टरजों ओ फोमोनो आरो। एसे हाग्राखौ सेवनाय बायदि जोङो मोजांहाय ओ फो एवग्लिजोबनानै ग्लेब ग्लेब एवग्लिजोबनानै ओ फैयो आरो दा माबोरै फैयो होनोबाथाय जोंहा गिबियावनो जा जों सोमना दोननाय माइलि बा माइ जोलै बे बेखौ जों बोखारबाय बोखारनानै ओ बेबायदिनो बस्थायावनो हरसे बा जोङो बिखौ ओ खेवनानै जोंनि जेनेबा ओ लाइ बिलाइ बा बायदिसिनाजों जोङो लखबनानै खोबनानै दोननो हायो आरो सानसे बा हरसे बेबायदिनो हरसे ओ खे खोबना दोनखांनायनि उनाव फिन अखानायै जोङो फोनो लांगोन आरो फोनो लांगोन जेरैहाय जोङो बेखौ ओ खेरखा बा दाबोरफोराव लानानै बिदिनो फ्रि फ्रि सारनानै फोगोन आरो जाहाथे ओ जमा जमा थाया बेनि थाखायनो जोङो गारस्रावनानै बा सारनानै मोजांहाय फोगोन आरो बेबायदिनो फोयै फोयै फोनानै जोङो जेब्ला जोब गोन अब्ला जोङो दैखौ जमा थायै बायदि दै बरलायना दोनबोगोन आरो जाहाथे बेयाव दै थाथ'वा एसे रज'नाय र'ज ज'यो रज'वागौ मानि जोङो बेयाव दै थो थेथेना दोननाय नङा आरो बेबायदिनो दैखौ हगारना दोनबोगोन बेबायदिनो साननैसो थानानै जोंहा दैया अ खोथिया रज'योबाथाय जोङो एसे दैखौ थानाय बायदि थेथेगोन मानो होनबा दैनि गोनांथि जायो नालाय बेबायदिनो जलायसेसो जाबाथाय जोंहा बेबायदिनो ओ हासार होगोन आरो जेरैहाय फेसेव हासार बा इउरिया हासार बेबायदिनो गोबां हासार दङ जोंहा बेबायदि होनो हायो आरो होखांनायनि उनाव जोंहा खावसे जाय जायगाखौ जोङो माइ गायगोन बेयाव जोङो ओ फिन हालौगोन आरो बेखौ हालौनो जोङो बिबायदिनो गिबियाव जोङो ट्रेक्टर बा गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ हाल जंगाल बेबायदिजों ओ हालौमोन नाथाय दा जोङो ओ बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालौ नालाय आं ट्रेक्टरनि खोथाखौनो बुंनोसै नोंथां दा जोंहा ट्रेक्टरजोंनो जोंहा गिबियावनो खारायग्रोनानै लागोन गासिखौबो खारायग्रोनानै थिग दहायो आं बुंलांनाय बायदि आलि खो खोना लागोन बेबायदिनो आरोबाव जोङो खेबसे हालौबावगोन बेबायदिनो हालवखांनायनि उनाव आरो फिन जोङो आलिखौ मोजां खोनानै लागोन बा लिरनानै लागोन बेनि उनाव जोङो आरो खेबसे हालेवावनानै जोङो फोमोनगोन आरो बेबायदिनो ओ फिनब्रै जोंहा बा खेबब्रै जोंहा हालौनाय जायो बेबायदि हालौखांनायनि उनावसो जोङो माइ जा खोथिया बेखौ फुनानै जोङो हाजिरा बा बायदिसिना बेबायदिनो सावरि बादालि बिबायदिनो लिंथुमनानै जोङो माइखौ गायो आरो बेबायदिनो गायनानै जोङो गोबां आबोर लानो गोनां जायो जोंहा बेबायदिनो हाग्रा बायदिसिना जायो हाग्राफोरखौ फुनो नांगौ जायो हाग्राखौ फुनानै आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माइआवबो हासार होनो गोनां जाबावो हासार गोदोनि बायदि जोंहा गायनानै दोनबानोदि माइया जागोन बे नङा दानि जुगाव जोंहा हासार बायदिसिनाया हानि ओ हानि जा भेलु बेफोरो एसे खमाय लांबाय आरो बेनि थाखायनो जोङो हासारखौ होथारनांगौ। जेरैहाय फेसेव हासार इउरिया हासार बेबायदिखौ होथारनांगोन आरो नोंथां। बेबायदि होनानै जोङो ओ मोजांहाय सारनानै जोङो बेबायदि होबावगोन बेबायदि होखांनायनि उनाव जोङो। ओ मोजांहाय ओंखारबोहोनानै जों बेबायदिनो हानानै न'आव लाना फैगोन बेबायदिनो हानायाबो जोंहा डाइरेक्ट मारा होखाग्रा जाबाय गोदोनि बायदि जोङो हानानै खासिं हानानै बेबायद दिनो लाबोनाय नंला दा गोदान आगजु गोदान मेचिनारि ओ मुवा बेसाद ओंखारनायनि थाखाय जोंहा गोबां गोरलै जाबाय आरो। दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि बेफोरबायदि आबादखौ मावो। नोंथाङा आंनो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन। जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बेबायदियैनो माने जोंनि ओनसोलावबो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना।
जोंनाबो बै माइ आबादखौ ज'रखायै जोंनाबो दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो नोंथां बुंलांनाय जखा। मानो होनोमब्ला दैजां बोथोराव माने अखानि बिबां गोबां जायो नालाय अखा हायो नालाय माने दै गैयाबा जेरै नों नोंथां उनावहाय दै गैयाबा जेरै बे आबादखौ मावनो हाया। थिग बेबायदिनो जोंनो दैनि गोनांथि माखासे गोनांथि जायो। जों बांसिनानो बेखौ गोदोनिफ्रायनो दैजां बोथोरावनो मावबोनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
ओ आथिखालनि मुगायावथ' माखासे बिदि सलार प्लेट माबा बियदि बाहायनानैथ' हा सिंनिबो दै बहन हननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां दुब्लि बारियाव बि जोंबो आबाद मावनाय जायो खिन्थु जर'खायै माने बांसिनानो दैज्लां बोथोराव। बे मिथिंगानि अखााबा दै बेजों जोङो ज बांसिन मावनायखौ नुयो आबादखौ बेखौ माने माइ आबादखौ।
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंना गिबियावनो नोंथां बुंनाय लेखा जेरै बिदिनो जोलैखौ सोमनानै लाग्रोनानै बिब्दिनो फोराननानै बिदिनो गाजा बेरहोनानै दुब्लियाव लाबोना जेरै नोंथांमोननाय बिदि खोथिया खोथिया थिलियाव माने खोथियाखौ हालेनानै बिब्दिनो माने हाख हाखौ दुफु दुफु खालामना लायो आरोना जोंनावबो माने एखे रोखोमैनो।
औ नोंथां।
जोंनाव मा खालामो बिबदिनो माने बै दुफु दुफु एवनानै लानाय हाखौ माने बियो दुफु दुफु जायो नालाय गुरै मिस मिसमन जायो नालाय। जोंहाबो जोंनियाव माने सिदायैनो बे माइनि जोलैखौ माने गायनाय मेनो फोनाय जाया आरोना मानो होनबा बेखौ सिदायैनो गारनानै होयोबा माने बेयो सिङाव गोदोलाङो आरोना सिंथारा बे जाहाथे बे मिस मिस मिस दं जायो नालाय हाया।
औ नोंथां।
बेनि थाखायनो हाखौ एसे रानफुनला एबा एसे गोरा खालामनाय जायो आरोना जाहाथे बे खोथियाखौ फोबाबो माने बारा सिङाव गोदोलाङा आरोना। माने बे रज'नायाव बा देरनायाव माने थाब गोहो बोलो मोनो माने थिग बेबायदि आरोना।
औ
दा बेबायदिनो जोंना बे खोथियाखौ माने गायखांनाय बा फोखांनायनि उनाव। मोन माखासे मोनफा मोननै जोथोनफोर थाबावो जेरै बिदिनो मुस्रि बा नेटफोर होथेनाय जेनेबा मोसौ मोसा हाबैनि थाखाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
बिदिनो मुस्रि होथेनाय जेनेबा हमनानै ला दाउफोरा। बे जोलैखौ फैनानै दुब्लियाव जाफैयो नालाय दाउथुब जा दाउस्रानो जा बिब्दियानो माने बेफोर दाउखौबो माने जों गेजेर गेजेर नायबाय थानानै होखांना हरबाय थानांगौ आरो ना नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै फेसेव हासार हासार बोननि माने खोथा बेयो माने बे माइबा थिलियाव बा माइ थिलियाव बा मा होनो खोथिया थिलियाव माने नोंथाङा बे हासारखौ एफा एनै होनो हायो जेब्ला खोथिया एसे देरबाय एसे गोथां गोथां जाबोहांबायब्ला ओमफ्राय खोथिया सोमखोरसिन बांसिन साफासिन देरबोयो आरोना। ओ बिनि उनाव जोंहा माने मा खालामनाय जायो नोंथां बुंनाय बाददिनो आबाद थिलि बा दुब्लिथिलि बा फोथार बेखौबो हालेवना लानाय जायो एकदबारे मोजाङै मिस मिस मिनि फिनब्रै फिनबा बिदिनो नोंथां बुंनायायदि नङा होमबा नोंथां? औ बिदि हेरो। रोखोमैनो ओमफ्राय बे दुब्लियाव जोंनियावाबबो आलि खोनाय जायो आलि खोनायनि ओंथिया जाहैबाय जेनेबा हमनानै ला बहाबा माने हायाथ' एखे लेभेलबा एखे समानै माने गासिबो समान जाया नालाय, दैयाथ' समान थिकाया नालाय नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेनिखायनो मा खालामनाय जायो जोंना आलि खोनाय जायो जाहाथे बे आलि खोनायाव माने बै जाय जायगायाव दैया बांसिन दङ बै जायगानिफ्राय माने दैखौ जाय जायगायाव माने बारा दै गैया जायगायाव आलिखौ फलंनानै बै दै गैयै जायगायाव माने दैखौ लांनाय जायो आरोना। जाय जायगायाबा बोरि बिनि दैया थायाबा गलांबाय थायो गायिखैजा माने बैफोर जायगायाव मा खालामनाय जायो आलि थेथेनानै आलि खोथेनानै बै दैखौ मायने लाखिनाय जायो आरोना, मानो होनोब्ला बे जोंनि दैनानो माने माने दैयानो मेइन। माने दैखौनो जोंनो नांथारगौ नालाय माइ गायनायाव नोंथां।
औ
बैनि थाखाय मा खालामनाय जायो जोंहा बे आलिखौ खोथेनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव आलि खो थेनानै बिदिनो सावरि बादालि, बिदिनो खामला हाजिरा होनानै माने बेखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
आथिखालावथ' मोनफा मोननै फिसा फिसौ मानानि माइ गायग्रा इदि मेसिनफोर गोनोखोआरिथ' ओंखारबाय ओंखारनायालाय। थेवबो जोंनियाव बांसिनैानो जुनियायै माने मानसिजोंनो गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ
ओमफ्राय मा खालामनाय जायो, बिदिनो गायनानै गायबाय माने सिरिबाङै गायलांनाय जायो आरो ना नोंथां। माने जाहाथे बे माइया माने देरनानै गावजों गाव बांद्राय सिथाबलाया। जेनेबा बांद्राय गेसेंबो जाया मानि मा गेसेंद्राय फैबाबो लस जायो नालाय नोंथां, बेखायनो बांद्राय गेसेंबो नङा, बांद्राय थुबुरद्रायबो नङा जाहाथे बेयो देरनानै माइया माने गसा बारायो। माने खोब माने गावजों गाव नांजाबलाया आरोना गसाया मोजाङै बारायो। थिग बेबायदिनो गायखांनायनि उनाव जोंहा माखासे जोथोनफोर थाबावो जेरै बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै जेनेबा बे माइखौ मावोबा माने माखासे नाङि हाग्राफोर रज'देरो होमबा नङा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बेफोर हाग्राखौ माने मानसिया माने दांनांगौ जायो बा फुनानै गारनांगौ जायो नाथाय आथिखालावथ' माने गोबां मुलिफोरबो ओंखारबाय नालाय हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोर मुलिखौ होनाय जायो आरोना। मानो होनबा जाय बे माने हाया माने बे जाय मुलिया हाखौबो खहा खालामा ओमफ्राय बे माइखौबो खहा खालामा माने बेफोरबायदि मुलिखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। थिग बिदिनो एम्फौ जानाय मुलिफोर थायो बिदिनो बेफोरखौबो जोङो बाहायनाय जायो। बेबायदि जोङो माने बे माइखौ माने रैखाथि होनांगौ जायो आरोना नोंथां जेब्लासिम माइआ मोना जेब्लासिम हाजानो जाया माने नोंथांनाव बे माइखौ नायबाय थानाय बे माइखौ फोसाबनाय बा रैखाथि होनाय बे बिबाना जोंनाव थायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जेब्ला माइया मोनबाय अब्ला जों बेखौ हानानै लाबोयो। आथिखालनि मुगायावथ' गोबां गोनोखोआि मुगाजों माइखौ हायो नालाय मेसिन फोर मोजां मोजां मोनबाय माने जायगायावनो हानानै जायगायावनो मारा होनानै माने माइ गुथिखौ ट्रेक्टराव सोनानै डायरेक्ट लाबोखानो हायो आरोना नोंथां
औ
जोंनि दिनाव गोदोनि दिनाव माने बेफोरबायदि गैयामोन आरोना मा होनो बिब्दिनो मानसिजोंसो बांसिनानो हायोमोन खासि थियारिजों थिग बिदिनो जोङो हाना लाबोनानै माने न'आव लाबोनाय जायो आरो ना बेनि उनाव माइखौ सौहैनानै बिदिनो फोराननानै